हेलौ खोनादोंना खोनायाखै
खोनादों
हेलौ औ खोनादों। अ मा खालामगोन खालामगासिन'
दा नै गरम बोथोर ना दाथ' गरम बियो ओरैनो बिफां सिङाव जिरायनानै दङ।
ए। ओ दा गरम बोथोराव मा मा फिथाइ-सामथाय मोनो मा मा दं नोंसिनावलाय?
दाथ' दं खान्थाल थाल दङ
उम जायाखै नामा?
जों ओ खोनायाखै?
औ खोनादों। ए जायाखै नामा होनदां?
फिथाइआ दा गैया मोनथ'वाखै।
उम।
गिबि जेनेबा आग'थियाफोरा मोनबाय मोनजाबाय अब्लाबो जोंनि नै बिनिया दा मोनथ'वाखै आरो ग'दायना फिथाइया।
औ औ। ओ फिथाइ-सामथाय जानाय दिन दंना गैया नोंसिनिखै?
फिथाइ-सामथाय जानाय दिन दङ जोंहा दा आसार मास आसार मासनि जोंहा स्नि सानाव फिथाइ सामथाय जानाय सान लायो। ओ मान ओ आमथिसुवा होनोना बेखौ आमथिसुवा बे आमथिसुवायाव जोंहा गोबां ओ फिथाइ-सामथाइफोरखौ जानाय जायो। जेरै थाइजौ लिसु लेरख खान्थाल आनारस गोबां जोङो मा मा फिथाइ मोनो बेफोर फिथाइफोरखौ जोङो जानाय जायो आरो।
ओम माबाफोर नेम दं नामा आमथिसुआयाव?
आमथिसुवायावथ जोंहा नेममा दङ ‌। आमथिसुआ फैयोब्ला जों जोंहा मा होनो गामिनि लामाफोरखौ जोङो एवस्रांनानै लायो माखासे जोङो आरो बेफोराव माखा रायजोनि खामानिफोराव ज ज खामानि मावलायो फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो बेनि नखर बेनि नखर मा होनो ज जयै जोङो फिथाइ सामथाइ जालायो आरो।
ओं मानि थाखाय हाग्राफोरखौ एवो मिथियो नामा?
अ आमथिसुवायाव जोङो हाग्रा एवनाय होनोब्ला माने जोङो आमथिसुवाखौ जोङो मोनसे सुवानि दिन होननानै मोनसे फालिनाय होननानै खोनाबोदों गोदोनिफ्रायनो माने मानो होनोब्ला बे दिनखालि जोङो हाग्राफोरखौ एवोब्ला माने हाग्रा दे ओ
मा होनदों? खोनायासै आङो
मिथिबोदों माने आमथिसुवाखौ जों सुवानि दिन होननानै फालियोना
औ औ दासो खो
औ बिनिखायनो जोङो जि आमथिसुवा दिनाव हाग्राफोरखौ एवनानै लायोब्ला माने ओ बे दिन खालि एवनाय हाग्राया जाहाथे ओ थाबै खिलिखाङा होननानै जोङो मोनसे फोथायबोनाय दं आरो बिनि थाखायनो जोङो हाग्रा फोरखौ एवनानै लायो आरो जोंहा मोनसे नेम दङ आमथिसुवा दिनब्ला जोङो मा होनो खदाल जोङो हा जावनो मोनि बेफोरखौ फोथायबोनाय दं आरो नोंसिनिखिबो जेनेबा आमथिसुवाखौ माबायदि फालियो?
औ जोंनिखिबो बेबायदिनो फालियो सेमानो। माने बेयाव ओ जेरै हाग्राफोरखौ दानोब्ला हाग्राया रजवा होननानै फोथायो नालाय ओमफ्रायो जोंहाथ' बे दुब्लि बारियाव माइ आबाद फोर मावोना ओ बे माइ आबाद खौ जाया जाजानो गिनानै आमथिसुवा खालि जेबो खामानि मावा आरो बे हाग्राायावनो खामानिखौल मावो।
औ औ नंगौ बे बो मोनसे जोंहा आमथिस सुवा दिनावबाथाय जोङो ओ माने हालौनो मोना बेफोरबायदि होनना फोथायबोनाय दं आरो। ओमफ्राय जोङो जाहाथे सुवा दिनखालि माव मा होनो आबादफोरा मावा आबादफोर मावनाया जेनेबा ओ मा होनो सुवा दिनाव मावोब्ला जोङो आबादखौ गाज्रि जाया औ बिनि थाखाय जोङो आबादखौ बे आमथिसुवा दिनाव जोङो मावनाय जाया आरो।
औ ओरैनो दा नोंसनिथिं सोलोंथाइफोरा माबायदि? माबायदि जौगानाय?
खैथ' दा सोलोंथाइया जेनेबा दङ इदिनो गेजेरावनो
ओ
फराय औ देलाय बुंलाय
माने दाथ' गोबां प्राइभेट स्कुल ओंखारबाय नालाय दा सरकारि स्कुलफोराव स्टुदेन्टफोरा खम जालांनो हमबाय नङा होमबा? ओ दा बेफोरखौ नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा सरकारि स्कु स्कुलखौ फोथांनानै लाखिनाय आरो प्राइभेटनि सायाव माबाफोर
बे ओ बिनि सायाव जोङो बुंनांगोन मानो होनोबा जोङो सरकारि स्कुल जोंहा सरकारि स्कुलाव फरायनानै जोङो गोबां सरकारनिफ्राय माखासे सुबिदाफोर मोननो हायो। ओ जेरै जोङो सरकारि स्क कुलाव सासे फरायसाया फरायो ब्ला जोङो बे सुबिदा ओ गाननाय जोमनायनिफ्राय ओ बिजाबनिफ्राय जोङो बिजाब खौबो जोङो फ्रियाव मोनो। आरो जोङो गाननाय जोमनायखौबो फ्रियाव मोनो आरो लोगोसे जोङो ओ जोङो मुं थिसन्नाय होनो बे मुं थिसन्नायखौबो जोङो फ्रियावनो खालामनो मोनो आरो जोंहा सरकारिनिफ्राय जोङो जानाय लोंनाय माखासे होनाय जायो जों बेफोरखौबो स सरकारि स्कुलफ्राव माने फ्रियैनो मोनजानो हायो। बेनिखायनो सरकारि स्कुलाव गोबां सुबिदा दङ होनन नानै आं सानो आरो।
औ
जोंहाथ' प्राइभेट स्कुल राव बेफोर माखासे जोङो सुबिदाफोरखौ मोननो थाङा
औ मोना
औ
आरो माबायदि दा गामि ओनसोलाव सरकारि स्कुलफोराव स्टुदेन्ट फोरा फरायसाफोरा
जोंनियाथ' बुंनो थाङोब्ला एसे सिगाङावफ्राव जोङो नुनो मोनबाय। होनाया गोबां खम जाबोनोहमदों दा ओ जों बांसिनानो फेसाफोर खौ प्राइभेट इस्कुलाव जोङो सोलोंथाइ लानायखौ नुयो। स्कुलाव जोङो सोलों ला लानो होनोब्लाद जोङो प्राइभेटानो जा एबा सरकारियानोज जा जोङो सोलोङो सोलोंनायनि जोङो सोलोंथाइ मोननाया जोङो ओ एखे होननानै सानो आरो जिखुनु प्राइभेटानो जा एबा सरकारियानो जा जेरावखि सोलोङा जों सोलोंथाइखौ जोङो समानैनो मोननो हायो।
दावमोना ओ जुदि सरकारि स्कुलफोरा गोदोलाङो ब्ला बा थैलाङोबा माबाफोर जोङा इयुनाव खहाज जायैगोन नामा?
औ जोङो इयुनाव खहा जाहैगोनखौ जोङो नुहरो मानो होनोबा जोंहा सरकारि स्कुला जुदि गोमालांं ओब्ला ओ जोङो इयुनाव जोङो साख्रि बाख्रिनि थाखाय जोङो माखासे सुबिदाफोरखौ मोनहैनाय नङा होननानैज जोङो नुहरो आरो औ
सरकारि स्कुलफोरखौ फोथांना लाखि नाया जोबोर गोनां आरो ना?
औ जोङो बेफोरबायदि जोङो सरकारि स्कुलखौ फोथांना लाखिनाया जोबोर गोनां
उम
जे ओ ओरैनो नोंसिनिखि जेनेबा सोलोंथाइनि बागै इसे फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनिखोबो बिद दिनो गोबां प्राइभेट स्कुल ओंखारनायनि उम ओंखारनायनि थाखायनो मा होनो सरकारि स्कुलफोराव स्टुदेन्टफोरानो बिराद खम जालांबाय आरो ओ बिदिनो ओरैबायदि नेम खालामदोंमोन ओ जाहाथे सरकारि स्कुलफोरा थांनानै थायो सरकारि स्कुलाव ओ स्टुडेन्ट खमनि थाखायनो टिचारफोरखौबो हरा आरो टिचारफोर खमनि थाखाय ओजों गामिनि बिमा बिफा फोरा सरकारि सि लाव सोनो बायो आरो ओमफाय बेबायदि प्रब्लेमाव जानानै दङ दा ओमफाय स्टुदेन सोग्रोबासो बिसोरबो टिचारफोरखौ हरगोन नालाय ओ गामियाव इदिनो ओ टिचार मा होनो स्टुदेन्टफोरखौ सोनांगौ होननानै गामि गामि एनाउन्स होदोंमोन नाथाय रायजोफोरा मानिलाया आरो बिसोरो माने फिसाफोरखौ खौ सरकारि स्कुलाव थांबाथाय ओ फोरोंनाय मोजां जाया माया बिदि होननानै ओ प्राइभेटाव सो हैयो आरो नाथायथ' एक एखेयानो ना। लाव। हेलौ। हेलौ।
औ खोनादों। दे आङो। अ बुं दे खोनादों।
माने ओ जोंनि बिमा बिफाफोरा सरकारि स्कुलाव क्लास जाया आरिया होननानै सोआ आरोना। मा होनो प्राइभेटआवल फरायनाय। ओ क्लासाथ बेयाव जेनेबा प्राइभेट नालाय एसे साबसिनानो जा खागोन नाथाय प्राइभेट स्कुलफोराव ओरैबायदि ओ खालि ओ लेखाखौल लेखानि सोमोन्दैल बांसिन फोरमायो आरो ओ बेयाव खेला नि मा ओ खेला बा आव खेलानि अनगाबो आरो बिदिनो गोबां थाबावोना बेलेग। बेफोरखौ बांद्राय गोसो होआ आरो प्राइभेट स्कुलफोराव औ सरकारि औ औ। सरकारि स्कुलाव सोबा गासिबो बिथिंनिफ्रायनो फारसेनिफ्रायनो बेखौ लांफा जोबनाय जायो थ आंबो सरकारि स्कुलावनो सोनायखौ बांसिन मोजांसिन मोनो आरो। प्राइभेटनिख्रुइ। हेलौ। हेलौ हेलौ नेटनि प्रब्लेमथारहाय हेलौ हेलौ। हेलौ हेलौ। खोनायाखै ना। हेलौ बिराद प्रब्लेम जागासिनो एपसआ। हेलौ।